खोनाबायना‌
औ खोनादों
औ बे मानि सोमोन्दै होनदोंमोनथाय
जिब-जुनारनि सोमोन्दै औ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ना
दे जिब जुनार होनोब्ला ज रोखोम रोखोमनि जिब जुनार दं नङासै बे मोसौ, बोरमा, मैसो
जिब-जुनार जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होनोब्ला जोङो बेनिफ्राय मा मोनो हासार
औ
औ
जाबायना
हा खोनायाखै
आनो
हा
दे बुंदो, नोंनिफ्राय फोरमायना होदो, जिब-जुनारनि बिस
औ जिब-जुनार होनोब्लाथ' बिदिनो जेरै मोसौ, मैसो, अमा, दाउसिन-दाउला बेफोर गासिबो जिब-जुनार जेरैबायदि मोसौआ मोसौआ गांसो जायो बिदिनो जेरै- जों माइरं सुयोब्ला माइरं रन्दैदि ओंखारो बेखौबो मोसौआ लोङो। बिदिनो गुन्दै बिदि होनानै जों मोसौआ जायो बोरमायाबो बिदिनो मोसौ बायदिनो जायो गां सो बिदिनो ओ मोसौआ जा जायो बेखौबो बोरमायानो जायो बिदिनो मोसौआ जोंनो बिदि गाइखेर होयो, फिसा होयो, बोरमायाबो बिदिनो ओ गाइखेर होयो आरो फिसा होयो आरो मोसौनि खि फोराबो बा बोरमानि खिफोराबो जोंनि थाखाय जोंनो माने हासार होयो नङा होमबा बिदिनो आरो दाउसिन जेरै औ अमा अमायाबोथ' जिब जुनार अमायाबो नै अमाखौ जों फिसिनानै बिदिनो न'आव माने बेंक हिसाबै जों अमयाखौथ' जों बुहुद दिन फिसिनासो रां मोनो नङा होमबा बिदिनो जेरै आतमा नौमा बिनि उनावसो जों अमाखौ फाननानै रां मोनो बिदि आरो फिसा होयो बिबो आरो बेखौबो फाननानैबो जों रां मोनो गोबावनि उनाव माने बेंक बायदि बियो आरो बांद्राय खालामजा जाया बिदिनो माने जिब जुनारनि बाथ्रााथ' माला मा जायो मिथिया बि दिनो बेनिखायनो जों ओ माला मा जायो मिथिया औ अमायाबो बिदिनो अफ्रिर जायो गुन्दै जायो आरो बिदिनो दाना अमाया जानाय दानाबो दं बेफोरफोरखो जायो ओमफ्राय जेरैबायदि दाउसिन दाउला दाउसिन दाउलायाबो ओ जो बिदिनो माइरं माइरंफोर जायो एम्फौ एनला अ रखोम अ रखोम ओ बिदिनो हांसो दाउ बिदिनो आरो ओमफ्राय आरो अ'रनाव थानायाना जि बे जुनार आरो न'आव थानाल' फिसिनाय जिब जुनार बुंब्ला नै न'आव जों बिदिनो अमा आ मोसौ मै सो बोरमा दाउसिन दाउला बिदि लायो आरो अ'रनबा अ'रनबारियाव थानायफोरा आरो अ'रन गेदेर गेदेराव थानाया बिदिनो मैसो ओ हाग्रानि अ'माबो दं बाय अरनाव थानाय आरो हां माबाबो दं मोसौबो दं अ'रनआव थानाय आरो मैसो मैदेर सिंह' मै बेफोरो अ'रनाव थायो बिसोरबो गांसो मै - मैया गांसो जायो आरो मोसा बा सिंह' बिसोरो जिब जुनारखोनो जायोबो बिसोर जिब जुनारखौनो जायो जेरै मैखौ मोसाया अ'रथा जायो सेस सा बेफोरखौ जिब जुनार फिसा फिसाखो जायो आरोना बिसोरबो औ गावनि फिसासिनखो ओ आरो गांसो जानायबो दं जेरै मैफोरा गांसो जायो बिसोरथ' बेदर जाया आरो जोंन' सै औ जेरै मावजियाबो बेदर जायो ना जायो बिदिनो आरो गावबा गाव जालाय लायो बिदिनो गावनि आदार खो औ जिब जुनाराथ' बिदिनो न'आवबो जों बेफोरखोनो लायो आरो बिदिनो न' बिदि अ अ
सोरबा जों दाउस्रिखौ फियो ओन्दैनिफ्रायनो बे मा, खालामनो हायो मानसिनि माथो रायलायनो हागोन होननानै ना?
अ औ
जोङो दावसिन दावलाफोरबो जोंनि न'आव फियो फिसानिफ्राय,
औ
कपि खालामो हायो। आरो
औ औ।
देनेना बाथ' दाउस्रि
औ।
औ।
फैसा फैसाखौ जों नायोबा सोरगिदिं
औ।
औ आरो।
औ। आरो आगोलनिजों दानिजों आरो एसे फारागानो जाबाय दाउसिन दाउलायाबो जिब जुनाराबो दानि आगोलावथ' जिब जुनारफोरखौ माने इफोरबायदि आव इफोरावनो जोंनि जाय इफोरावनो थायोमोन आरो ना बारियाव होनाय फोरावबो थायोमोन आरो दानियाथ' बिद बिदि गैला माने मानसि सुबुंफोरानो बिदिनो हा अरन आरिफोरखौ दाननानै न' लुनानै थायो जायनि जाउनाव जोंनि जिब जुनाराबो गोमालांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां। औ।
दा बिनि सोमोन्दै माखासे दंबावबो फोरमायनो हागोन दे नोंथांनिफ्राय